औ नोंथां खोनादों आं।
आतसा होमबा जोङो ओ आबादनि सोमोन्दैनो दसे सावरायलायनोसै नामा?
ओं हागोन नोंथां जागोन।
ओ होनबा आं दसे जागायनोसै।
दे जागोन दे नोंथां।
दा नोंथां दाथ' नैबे बोथोराव जोंनि ओनसोलाव बा गोबां ओनसोलावनो दा आबाद
औ नोथां।
मावनाय सिजोन जाहैबाय, ओमफ्राय आङो बे स माव जोंनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो आं बेखौ फोरमायग्रोनोसै आरो एसे
औ नोंथां।
दा नैबे नैबे दैलां बोथोराव जोङो आबाद मावो, माइ आबाद आरो आबाद मावखां दैलां बायनानै जोङो मेसें बोथोराव मावो बिदिनो फानलु सबाय, बेसर, सिबिं, दालि, मथर आबादखौ मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। दा आङो दा आङो माइ आबादनिखौनो एसे बुंनोसै आरो। दायो आबाद खौ जोङो माइ आबादखौ जोङो बोरै मावो होनोबा फार्स्ट टाइमाव जोङो माइखौ खोथिया फोनो थाखाय माइलि हिसाबै साननै सानथामसो दैयाव सोमना दोनो आरोखि
औ नोंथां।
ओमफ्राय बेखौ सानथामसोनि उनाव जोङो जेथिया माइया एसे एसे गाजा बेरोना? अब्ला जों बेखौ बोखांनानै दुब्लियाव खोथिया सारो आरो।
औ नोंथां।
खोथिया सारखांनायनि उनाव बेखौ मास मोनसे बा देर मासनि उनाव जेथिया खोथियाया माइ गायनो साइस महर जायो अब्ला जों बेखौ फुुनानै जोंनि ओनसोलाव आरो फिन खेबसे जावैबावो आरो। बेखौ बेखौ जों बुङो खासिया जावैनाय होनो जोंनि ओनसोलाव।
औ नोंथां।
मानो होनबा बे खासिया जावैनायखौ जों गायफिनोबा माइआबो बिराद मोजां जायो आरो। नों डाइरेक्ट खोथियाखौ फुनानै डाइरेक्ट गायोबा नेवसिया गायोबा माने नांगौ बायदि माइ मोना आरो। दा खासिया गायोबा माने नोङो बिगायाव बिस मन माइ मोनोबा खासिया गायबानो खमबाबो नों थ्रिस मन बा पयथ्रिस मन बेबायदि जाहैयो आरो माइ बिदांफ्राव बिराद मोजां जायो। ओमफ्राय आं दा बेखौनो बुङो मिथिनो लुगैयो दा नोंथांनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावो नोंथाङाबो एसे फोरमायलायनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन ओ जोंहाथ' नोंथांङा आबाद मावनाय होनोब्ला गोबां बिथिङाव जों आबाद मावो बा गोबां जात जात जेनाखि मैगं थाइगं हग बा माइ फा थो बा गोबां माननि जोङो आबाद मावो आरो ना नङाबा नोंथां जायखौ जों मुंख'जोबना बुं ना बुं ओ फोजोबनो हाया जेरै जोंनि ओनसोलाव दाथ' जेनेबा दैज्लां हिसाबै जोंहा ओ गोबां सुबुंफोरानो ओ माने माबा गायो माइखौनो आबाद खालामगासिनो नङा होनबा नोंथां बे समाव जों दा गासैबो गामिनि सुबुंफोरखौनो गोबांसिनखौनो माने जोङो दुब्लियाव नुनाय जायो नङा होनबा नोंथां।
नोंगौ औ औ
दा दैज्लां बोथोर हिसाबै ओ दा बिदिनो जेरै नोंथाङा माइनि सोमोन्दै बुंलांबाय आङो बे खौ दोनथ'ना गुबुनखौ दोननोसै जेरै गोबां मानि आबादफोरनि माबा दं नालाय जोंहा जेरै फाथो दङ बा आलु मानि गोबां माने आबाद दङ जेरै आं फाथोखौनो' बुंंनोसेै फंनैसो ओ फाथोआथ' मोननै बा मोनथाम जादनियानो दङ। जेरै मैथा फाथो आरो गुबुन मोनसे फाथो दंबावो जोङो ओ ओ मैथा फाथो खुबैयोब्ला जोङो जेरैबा जेखुनु मोनसे फाथो खुबैबाय आरो जेरै नारजि जाग्रा फाथोखौनो बुंनोसै ओ नार्जि जाग्रा फाथोखौ जोङो खुबैबोबा बे माने बे हाफोरखौ एसे हालेवना लानानै गोमोन खालामनानै जोंहा बेखौ माइ आबाद खालामनाय बायदि जोंहा हाफोरखौ एफाराब मोनहोनांगौनि गोनांथि गैया नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ औ
औ दा जोङो एसे एनै हालेवनानैनो हाखौ एसे फोमोननानै जोङो बेवहाय मानि जोलैफोरखौ खुबैनाय जायो जेनेबा। ओ फोनाय जायो आरो इसे उनाव एसे देरोबा जों बेनिफ्राय ओ माबाफोरखौ ओ बिनि बिलाइफोरखौ खानानै जोङो नारजि खालामनो थाखाय जों बिनि फिथाइफोरखौ खाना दोनो ओ ओ बिलाइफोरखौ खाना दोनो नङाहोमबा नोंथां।
औ औ
ओ दा बे बिलाइखौनो जोङो नारजि होननानै मोनथियो आरो खोब्लेनानै नारजिखौ बोरै बानायो जोङो बे बिलाइनि बिफांनिफ्राय खानानै बिलाइखौ जोङो फोरानना दोनो सान्दुंफोराव। फोराननानै रांख्रेबलायजासिम जों फोरानो। आरो नारजिखौ आं रायखांनाया बेनो नोंथां मानो होनना बुं ङोबा बियो जोंनि बर' हारिनि मोनसे जि आइ थेक मोननाय माने जिउग्रापिकेल आइदेन्टिफिकेसन बेफोरबायदि मोननाय नालाय। बर'नि ओंख्रि महरै मुं मोननाय। बेखायनो आं रायखांदों। दा जोंहा बेखौ दोन्थ'दो दा बेनि उनाव जोंहा ओ फाथोखौ जों खायो खानानै जेलानाखि गिदिर देरो फाथोआ अब्ला जोंङो बेफोरखौहाय ओ हाजोबनानै बा दानजोबनानै फाथोखौ जोंङो बबेबा खाथिनि माबाफ्राव बिलोफ्राव बा दैसाफ्राव जोंङो सोमना दोनहैयो। ओ बेखौ सोमनानै जोंङो बेनि सायाव जोंङो गोबां थालिर बिलाइनो माबा माबिनो ओ खोस्लि फाना जों बेफोरखौहाय बेफोरजोंहाय माने फबना दोनहैयो दैयाव नंङा होमबा नोंथां।
औ औव औव।
दा जेब्लानाखि एसे गोबाव जायो। एबा दान मोनथाम मोनब्रैसो थांङो अब्लानाखि जोंङो बेखौहाय आ फाथोखौहाय सोमनायखौ जेेलानाखि दान मोनथाम मोनब्रै जायो बेनि उनाव जोंङो बेखौ मानि सेरनाखौ आलदा बा बेनि जेनाखि बिगुर फाथोनि बेखौ आलदा आलदा खालामो नंङा होमबा नोंथां। बिनि उनाव जों बेखौ आलादा आलादा खालामनानै जोंङो ओ बबेबा सान्दुंफोराव उदां जायगायाव जोंङो सान्दुंफोरावहाय माने फोरानना दोनो। जाहाथे थाब रानो। आरो मख'नो गोनांदि नोंथां जोंहा आ फाथोफोरखौ जोंङो। गोबां गोदोनि दिनाव सेरनानै न'जोंनो थाबोनायखौ नुनो मोनदोंमोन नंङा होनबा।
औव नंगौ नंगौ।
बेखायनो जोङो बै समफोराव जोंनि आबै आबौमोना बा जों उन्दै उन्दै समाव माने जो। बेखौनो मानि न' महरै बानायोमोन आरो बेजोंनो न'फोरखौ बेजोंनो बानायोमोन माने। जेरै सेरनानै इन्जुर होयो सेरनानै उखुम खालामो। नंङा होमबा नोंथां। दा फाथो सेरनाया गोबां खामानियाव होयो माने फाथोआनो जोंनो गोबां खामानियाव होयो आरो नोंथां। जेरै जोंङो बिखौ अर जलायनायावबो जोंङो बेखौ फाथो सेरनाखौ।
ओम
लोगोसेनो जोंहा गोबां मोसौ गलि हग माबा गलि हग बा दाउनि गन्द्रा। बेफोरावबो जों बाहायनायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसेनो जोंहा आ फाथो बिगुर जायनाखि। बे जेब्लानाखि फाथो बिगुरखौ जोंङो फोराननानै रानो अब्ला जोंङो बेखौ सानानै ओ दिरुं खालामो आरो नंङा होनबा नोंथां। आरो बै दिरुंफोरजोंनो जोंङो बै समाव जोंनि आबै आबौमोना गोदो गोदाय। बेफोरखौनो न' लुनायावबो जों बेफोरजों माने बै दुरुंखौ माने सानानै जोंङो। खासथावोमोन आरो नंङा होनबा' नोंथां न'फोरखौ खायोमोन आरो। बेफोरखौ जोंङो ओ माबानानै। बिदियाव बाहायजायो आरो फाथो माने फाथोआ जोंनो। जेबो गारनांगौ गैया फाथो आव नोंथां जों बिनि बिलाइखौबो नारजि महरै जानो हायो। बिनि बिगुरखौबो जोंङो दिरुं खालामनानै जोंङो न' बां खाब थानो बा मोसौ खानो बा बोरमा खानो। अमा खानो जों हायो नंङा होमबा नोंथां। थिग बिदिनो सेरनाखौबो जोंङो न' लुनायावबो। उखुमावबो बाहायनो हायो इन्जुरावबो बाहायनो हायो। अर जरायनायावबो जोंङो बाहायनो हायो। बिदिनो आरो नोंथां दा जोंहा आबाद होनना बुंङोब्ला बे फाथो जाहैबाय आरो गुबुन गुबुन दंबावो आरो। ओ जेरै ओ माबाखौनो होन आलुखौनो होन बा माइखौ। खौनो होन नोंथाङा जेरै माइखौ होनदों आथिखालाव जोंहा माइनि आबाद मावनो थाखाय जोबोद गोरलै।
औ औ
गोदोनि समफोराव जोङो ओ माइखौ गायनो थाखाय जोङो बा बेफोरखौ हाफोरखौ हालएवनो थाखाय जोङो गोबां सम नांगौ जायोमोन ओ जेरै जोङो हालेवनोबा माबाखौहाय जोङो गोदोनि आबै आबौनि समायाव नांगोलजोंनो हालखौ एवोमोन। दा नाथाय जोंहा आथिखालाव जों सोलिफु मुगायाव गोबां जेनाखि ओ दिहुनजानाय सुबुंफोरजों दिहुनजानाय जेनाखि माबा ओ टेक्न'ल'जिनि जेनाखि बानायजानाय बा गोनोखोआरि आदब खायदाजों बानायजानाय जेनाखि माबाफोर ट्रेक्टर बा फावार टिलार जों बेफोरजोंनो आजिखालि खालि माने हालखौ एवनाय नुयो आरो नङा ओमबा नोंथां दा जोङो नांगोल बाहायनायखौ गोबां खम नुनो मोनसै। दा बिब्दिनो जोङो ओ बिदिनो माबाफोरखौ एवो आरो नोंथां। ओ हाखौ आरो बिनि उनाव नोंथाङा माइ गायनायखौथ' माबोरै गायो बिनि सोमोन्दै बुंलांखाबाय। दा नोंथाङाबो हायोब्ला ओ माबानि सोमोन्दै आबाद मावनाय हिसाबै माइनि अनगायै गुबुन मा माखौ मोन्थिजागौ एसे बेफोरनि गुदि गिथा एसे बुंना होदो नामा नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां जोंनि ओनसोलाव दाथ' आबाद होनना बुङोबा गोबां दङ आं दहाय माखासे बुंखांखाबाय। दा जोङो मेसें बोथोराव जोङो बोथोर लायै बोथोर आबादखौ मावनाय जायो। दैलां बोथोराव गुबुन आबाद मावो मेसें बोथ थोराव गुबुन आबाद मावो बे आं मेसें बोथ थोर मेसें बोथोरनि माखासे आबादखौनो बुंनोसै मेसें बोथ थोराव जोंनि बे ओनसोलाव माने जों जायखौ जों गोरान खिथि बुंनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव। जेरै उम बेसर, सिबिं
नंगौ नोंथां।
दिनै इफोरखौ माने जोंनि ओनसोलाव बिराद मावनाय जायो आरो मानो होनबा बे बे मावनाय जायगाया मोनसे गोरान जायगायाव जायो माने से हा गोरान जायगायावसे हा-हाजो ओनसोलाव जायो आरोखि बे दा जोंनि ओनसोलाव हायेस मावो होनबा जोङो बेसरखौ मावनाय नुनो मोनो आरो बेसराबो मोनसे आबादाव ओरैबायदि मोजां मोने बेस मोनसे न'ख खरखौ मोनसे संसार जानायाव माने रांफोरनि आंखालाव माने बिराद मोजां सुंहैनाय जायो आरो इफोरो।
औ नोंथां औ।
मानो होनोबा ओ नोङो बेसरखौ जोङो फोखांनायनि उनाव जोङो गोरलै गोरलैस समाव जों माखासे ओंख्रि जानायावबो बाहायनो हायो जों बेखौ मानोना मानसिफोरा बेखौबो नों गोरलै समाव फुनानै फाननानै जा एसे एनै रांबो खामायनो हायो। आरो लोगोसे जोंङो बे बेसरनि माखासे बेसरखो हाखांनायनि उनाव जे बे बेसरखौ बरनखांना बै बेसरनि माखासे फिथाइनि बै बिगुरफ्रा बिसोर माखासे खामानियाव जायो माने जायखौ जों खारै बानायनो हायो।
औ नोंथां।
बेबायदिनो बेसरनिफायबो जोङो गोबां माखासे मुलाम्फा मोननो हायो आरो।
नोंगौ नोथां नोंगौ।
आदसा नोंथां जोंनाबो थाइमा समाबो जासि गोन खोमा बारा गोबावखौ बुंलायलाङो ओं
नोंथांजो नोंथांनि नोंथानि ओनसोलफोरनि जेनाखि माखासे आबाद मावनायनि आदब खायदा बा मा मा आबाद खौ मावो बिनि सोमोन्दै सावरायना होबाय नोंथाङा बि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय आंबो औ दे गोजोन्थोंसै नोंथां।
उनफ्राव लोगो मोनलाय फिन रायलायबावनोसै दे नोंथां औ दे होमबा नोंथां।
औ नोंथां।